हेलौ खोनादोंना?
औ खोनाबाय खोना खोनाबाय औ
औ औ
ओ जों दिनै मानि सायाव सावरायनो
जों दिनै बर'नि दोरों ना हमनाय आदब बेफोरखौ सावरायनोसै नामा
अ अ मोजां मोजां
औ जों गोदो औ उम उम जों बर' हारियाथ' ना हमनानै जायो नालाय गाव गावनो बेनि सायावनो सावरायदिनि दिनै नों नोंसिनि थिंनायनि ना हमनाय आदबखौ खोन्थागोरनो ना?
उम
दे बुंदो दे
जोंनिथिंजायथ' ना हमनाय आदबा गोबां रोखोमनि दं। आ ओरैनो जेखाइ आइजोफ्रा दैमा दै सायाव थांनानै जेखाइ खबायाइ
ओम
बेजों ओ गुरनानै लाबोयो। आ बिदि जेखायजों जेखायजों ना गुरनायाव बांद्राय गिदिर गिदिर ना फोरखो मोना। बिदिनो ओ सेंखावरि, गांजेमा, फिथिख्रि, बो थिया गोरै नास्राय बेफोरबायदि नाखौ बां सिन मोननायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
आरो ओ जेखायखौ ज ओ ओ जे-जेखाइखौथ' माजों बानायो जों बयबो मिथिखायो। औ औवाजोंनो बानायनाय आरो ओ ओनसोलावनो गोदोनि गोदो गोदो गोदायनि दिनाव न'आवनो बानना लायोमोन बे
औ औ। आरो नोंसोरलाय बोरसिंजों बोनामोन?
बोरसिजों बोननायाबो दं गोदो उन्दै उन्दैयाव बांसिन ओ बोरसिजों बोन बोननायखौ नुनो मोनोमोन। दा ओ समनि थोननायाव
उम
ओ साइन्टिफिक मुगायाव ओ गोनोखो मुगायाव दा बोर सिजों ना बोननायखौ बारा नुनो मोनलिया। बोरसिजों बां सिन माइबारि ओमफ्राय दोल बिलो बेबायदियाव ना बोननाय नुयोमोन ना आरो बोरसिजों बोननायाव ओ ना गोरै नास्राय ओमफ्राय माब्लाबा मागुर ओमफाय सिंगि आरो खुसिया बेबायदि फैयोमोन मोनोमोन आरो।
ओं हौवाफोरखौ जे लानानै उम दैमाफोराव ओ बिलोफो राव हाखरफोराव ना सारनाय नुयोमोन ना?
औ जेजोंबो सारो जे लानानै सारो ओ दैमा बिलो बिदिनो सानावबो सारो आरो
उम औ आरो गोदो हेसाख लानानैबो दुब्लि दु ब्लि खांख्राइ ना सिखाजों दानोमोनथ' जोंनि आबाखौ आंबो नुदों।
आतसा आतसा उम उम ओमफ्राय आरो बिदिनो मोनसे दंबायो मोन ना सारनायाव बाहायग्रा आइजें जायखौ जोङो सिलि होननानै बुङो सिलि। बेयो जाबाय बेयो ओरैबायदि मोनसे मोजां ना सारग्रा आयजें बेजों सारोबा नोङो ओ सिनस स्रिया खस्थ' मोना बां द्राय गंनो गोनां जाया जों गोजौ सायाव नो नोङो आराम सिदा थानानै सारनो हायो। बेखौ बांसिन ओ थिं थावनि थिं बे बायदि थायोना बेजों बानायनाय जायो, आरो बेखौ औवाजोंबो खा थि फिसा फिसा हेब नानै बानायनाय जायो। ओग सिलि सिलि सिलि सिलि
आं जोंथिं सेन जों ना सानाय नुदों खखा, खाखि बेबायदिजों आरो ना जोंनि आबौआबो हेबोमोन आबायाबो हेबनो रोंगौ बिदिनो ओइयो ना माइ बिदां गोरलै गोरलै जानाय समाव ना नाफ्रा बि बिबार जानो दावखोयोना बेवहाय खखायाव ना खावै नास्राय बहुद नांङोमोन आरो ना।नाखौनो जाख'लायनो हायामोन आरो जोंहा आमफ्राय आरो जोंङो गोरखाय फोरावबो थोरसि लानान लानानै जेखाय होथेनानै जि सारला बोयोमोन मोनलाबायोमोन जोंङो बे समाव माने बेबायदि खालामबाबो आरो। नोंसोरलाय बेबायदि खालामफेरदोंना फेराखै?
मोजां बिदि खालामनायखौ गोबां नु दों
औ औ
सेन सानो थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा खालामना लायोमोन। बे जाबाय जान ओ ओ माने बे खौ फारा फारा होनो फारा होना बेखौ ओ ओओ सि-सिरेन सिरेन-सिरेन
बे जिगाबनि बायदिया सेन नि सिङांव होनाया?
बेखौ गानदु होनो। बे दै गलांनो थाखाय माने दैआ गिद दिर जायोब्ला बेखौ बेयाव सेनखौ सानो हाया। दा बेयाव सेन साथावना खालामनो थाखाय
उम उम
सेनखौ गुबुन एसे खनाथिं सानानै बै गेजेराव जेरावनाखि दैया बुरजा बोहोयो बेवहाय ओ सिरेन हेबनानै माने खाथि फिसा-फिसा-फिसा गोलाव खाथि फिसा फिसा गोलाव बिदिनो एसे गोलाव बेखौ सिरेन होननानै बु बुङो जोंनिथिं ओमफ्राय बेजों दै ग उम दैया बेजों गलांबाय थासिगोन नाया बेजों ओंखारलांनो हाला ओ नाया ओरै ओंखारलांनो नागिरोबा सेनाव नांसिगोन बेबायदि मोनसे सुबिदा बानायो आरो दैमा गिदिर गिदिराव सानो थाखाय जान बानायो बेखौ जान होननानै बुङो बिदि बिदिनो बेखौबो बिदिनो बानायो ओ खखा ओ बेखो साथाय बेरानि इन जुर बायदि खालामनानै गेजेराव गबलं दानफ्लंनानै बे गब्लङाव ककाखो थ्रोब सोयो। बे कका थ्रोब सोनानै बेयावनो बायद दैयाबो गासैजोंबो गलांनो हायो दैया एस एसे खिन्थु बुरजा दैया बे खखाजों गलाङो बेबायदि
आं बेखौ नुफेराखै लायो।
बे सानायखौ नुनो मोनो। आरो आरो बे खाखि सानाया ओरैबायदि जों ओनसोलाव खाखिखौ सरासनस्रा बे दै फिसा दै बोहैनाय बेयाव साया जेब्ला ओ दैज्लां बोथोर सफैगोन ओमफ्राय दैज्लां बोथोर जाब बा दैयाथ' उसिफावो जेरावबो
उम।
थिग बेबायदिनो जेब्ला माइ माइआ एसे सोमखोर सोमखोर जाबोहांबाय
उम।
ओमफ्राय बे समाव अखा जुब जुब हानानै
उम।
दैया गासैखौबो लोमसावलांनानै आरो बै दुब्लिनि आलि सा सा जुदि दैया बेजों बोहैलांदोंब्ला बै दुब्लिनि आलिस सा सायाव खखा फिसा फिसा फिसा बहायनानै बेयावनो बेखौ फायोमोन। उम बे दुब्लिनि दैखौ एडजास्ट खालामनो थाखा दुब्लिनि दैखौ ओ मोनसे समानथियाव लाखिनो थाखाय आरो आलिखौ एसे बे बुरबाइ खाखि होबाय दैया सेम रानलांबाय खाखिखौ जेसेबांखिनि आलियाव आलिखौ बुरनानै सादोंमोन बेहाय बेखिनियाल' दैया राननांसिगोन बाखि दैया दुब्लियाव थालांसिगोन बे मानि
खायदामोन आरो ने मोनसे मोनसे खायदा। उम हुम हुम।
थानायावसो सेनखौ सायो। बेबै बाय थानायाव आरो सेन सानो थाखाय जोंना मा मा नांगौ
खोन्थाखाबाय औ नों खोन्थाखाबाय।
बेनि उनाव सफ्ला माथाथुग्रा मोन से नांगौ आरो बेखौ थुथाना लाखिनो थाख फ्राय गन थनै नांगौ सोर बबेबा बबेबा जायगायाव थथामबो दैया जर बोहोयोब्ला मो गेजेराव मोननैखौ थुथानानै खिथु उनथिंजायो सेननै खिथु उनथिंजाय
उम।
नाबथायो। सेनाबो गु-गु-गुबुन गुबुन रो खोमनि दङ। जेरै ओ फारा मोननै उनथिं आरो सि सिगां थिं फारा थायो। बे जाबाय फारा मोननै आरो बिनि गेजेरावनो मालाबा फारा मोनब्रै गोनांबो थायो। मोनसेयावनो बे फारा मोनब्रैया सेना एसे दाब्ला जायो।
अ उम उम उम सेन गथाबो थायो ने?
ओ सेना दाउला सेनबो थायो। बे सेन गथाखौ दाउला सेन होननानै बुङो। बेखौ औवा थसेजोंनो। हेबनाय जायो। बे बेबायदि बेे सना दै फिसा फिसयाव साग्रा।
अ अ।
बेेहा बां द्राय ओम ओ बोलो गैया।
अ। आरो फल'बो गैयामोन दा। फल'।
उम। फल'आथ' बै दै ओ ज' ज' जाजाय दैमाफ्राव ना हमना हमग्रा।
औ फल'जों ओरै माबा बेंथेनानै। आखायखौ ओरै सोहरनानै हमोना।
आरो मोनसे दंबायो खुसिया सुलि होननानै बुङो बेखौ। खुसिया सलियो बै खुसिया जेब्ला जावनो थांगोन न गनानै थांगोन अब्ला सुलि खुसिया गुर गुदुं नुयोब्ला खुसिया सुलिजों सुयो
उम उम।
ङो माब्लाबा बेबायदि रोखोमनि
औ औ आरो दराजोंबो नाथुर हमो बरफोरा। मुस्रिखौ ओरै ओ आखान्थिथाम महरनि बानायनानै उम बेबाद दिनि बिराद मोजां मोजां आब खायदा बाहायनानै ना नाथुर साम खांख्राइ हमनानै जायोमोन आरो बरफोर ने आरो सानसेनिल' जानाय नङा बियो। उननि थाखाय जानोबो फोरोननानै दोनो भयामाव सोनानै दोनो आरो नाफाम बानायो। नाफामखौलाय गोथाव मोना मोना नोंलाय
थिगानो ओ जासिगोन ओ नोजों रायलायनानै
औ औ दे होनबालाय।